हेलौ खोनादों ना नोंथांङा
खोनादों ना औ खोनादों
औ आंनिखौ मोजांङै खोनादो ना
औ
ओ‌ दोरोंङारि जानाय लोंनायनि सायावनो राय्लायनोसै नामा दिनै
औ-औ जानि आ
दोरोंङारि औ-औ उम दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुंबाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बायदियै अनला दाउ सबाय साम' बेफोरल' नंङा होमबा
औ
नारजिजों अमा दा जों बेफोरखौनो माने मा गोदोनिफ्रायनो मा सोलिबोदों आरो
ए
जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ जानानैनो बा बेफोरखौ
गोदोनि मानसिफोरा माबायदि दोनथुमनानै जायोमोन बेनि बागै नोंथाङाबो एसे बुंजागोन आरो।
जागोन।
नारजिफोरखौ जेरै फाथोनिफ्राय दिहुननानै फोराननानै लानानै नंङा होमबा इयुननि थाखाय दोनथुमो दा बेफोरनि अनगायैबो मेवाइ अनला बेफोरखौ जानो थाखायबो मा खालामोमोन बर'फोरा गोदो मेवाइखौ। हानानै दोनोमोन आरोना आसार बायदिसिना खालामनानै। औ बेफोरखौनो मा होनो दोरोङारि नेमखान्थि बायदियै। फोरनि अनगायैबो दङ‌़ मा होनो बेखौ नाफाम।
बे नाफाम बानायनायनि बागै नोंथाङा माबाफोर मोनथियो नामा बे बर'फोरनि दोरोङारि नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन।
जानानो नोंथाङा। बर'फोरनि दोरोङारि ओख्रि ना दोरोङारि ओंख्रिनि बायै सदों नोंथाङा दा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बुंनांगोन मा अनला खारै ने नारजि अमा नाफाम बेफोरबायायदि बायदिखौ जोङो। बर'फोरनि दोरों। ओंख्रि होननानै जों मोननो थाङो आरो ना दा हमनानै ला बर'फोरा मा होनो मिथिंगायारि बिखायाव थानानै दाय जानो मोजां मोनग्रा मानसियारि नङा होमबा। दा बर'फोरा मिथिंगानि। बेफ्रायनो माखासे मा खालामो मुवा बेसादखौसो खांनानै लायो आरो हा आरो जेरै जोङो। अन खारै अनला खारैयाव जोङो। संबा मा खालामो जों मिथिंगायानिफ्रायनो माखासे मुवा बेसादखौ होनायखौ नुनो मोनो। दा अनलायाव जोङो मइलि नांगौ मा खारै नांगौ नंङा होमबा। दा बे खारैखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बानायो थालिर बिफांनिफ्राय ने आरो बे अनला खारैयाव जोङो मा जोङो दा ह। हाथथाय बाजाराव बायनानै जोङो मस्ला ना हमनानै लिरला मस्लाफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोना ना? मिथिंगानिफ्रायनो माखासे मस्लाख खांनानै जोङो अनला खारियाव नुनो मोनो जेरै जोङो। गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि बिायदिखौ होबा जों आाथावसिनाय मोनो आरोखि ना। बेफोरबायदि आरो दा अनला खारैनि बागै आं बुंबाय दा नारजि अमा दा नारजि अमायाबो बर फोरनि मोनसे मा दोरोङारि ओंख्रि होननानै होननानै बायो आरो आरो नारजि नानिखौ जोङो मानि बानाय होननानै बुंङोबा जों फाथोना फाथखौ ख जोङो फोन रकशशखशनानै दोनो आरो बर'नियाव मोनसे हुदा दङमोन। खोनादों ना नोंथाङा! बर'फोरनाव मोनसे हुदा दंमोन बेयो जाबाय थिन बेयो जाबाय थिनानै जानाय मोनसे ने थिनानै जानायनि ओंथियानो जाहैबाय मा बर' फोरा औ सोनानै जानाय ओंथियानो जाबायै ओंख्रि गैयाबा। गाबोन ओंखखि गैयाबा बै
औ।
नोंथां मोनहा मा ओ इसे इसे माने बरननानै जायो आरो बिथांमोना ओंख्रै गैयाबा थिनानै दोन
ओम।
संनानै जायो आरो बा मेनानै जायो आरो। खायफा खायफाया बि खौ जों नुनो थाङो आरो बेफोरानो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि औ बाथोन बिदि जायो आरो। बेफोरनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि आरो दा आरो जोङो ओ आबाद मावनायनि बाथ्राखौबो
औ औ नङा बोथोर लायै बोथोर माबा खालामो आरोना जानाय लोंनायखौ मा होनो बेखौ बिसोरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों जुजिनानै सोलिग्रा मोनसे से हारि नालाय बिसोरो मा खालामो बोथोर लायो बोथोर मा समाव मा ओंख्रि बा मैगं खौ जानांगो बिसोर रोंगो आरो। दा दैज्लां बोथोरनि मैगं महरै बिसोरो मा होनो दुब्लिफोरनिफ्रायनो खानाय जेरै दाउ फेन्दा बा मेथ'खा बिबार बेफोरखौ अनलाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ना दा गोदान मुगाजों जायफोर बर' सुबुंफोर बिसोरबोथ' रोंब्लांला दा मेथ'खा बिबारखौबो मोननो थांला माखासे मा होनो बिगियानारि आदब जुगजों आबाद गायनाय ओ मावनायनि थाखाय ओ माखासे मुलि होनायनि थाखायबो बेफोर गैया जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा गोदोथ' मेथ्र'खा बिबारफोरखौबो बर'फोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायोमोन नालाय दा बेफोरखौ जों नुनो मोनला बेनि अनगायैबो माने गोदोनि बायदि नाफोरबो गैला ओ गोदो दुब्लि फोराव ना मोनोमोन मोननानै बेफोरखौ फोराननानै दोनथुमनानै जायोमोन दा दिनैनि दिनावथ' मा होनो बेफोरखौबो जोङो मा खालामनो हाला मोनथुमनो हाला आरो मोनफुंनो हाला। बेनि थाखायनो माखासे ओ बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो माखासे गावनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ दिनै सोलोंनांगोन आरोना इयुनाव जेन माबायदि खालामनानै जों दा दिनैनि गेजेराव मा होनो बर'फोरखौ माखासे जायगायाव नाफाम देनायखौबो नुनो मोनला बा नाफामा मा होननानै सोङोब्ला दा जिहेथु मोनदोंबाबो माने मा माखासे बर'फोरा रोंलाबो नङा होमबा? दा बेफोरनि साहिदायाबो मा होनो बहुद जानानै फैबाय आरो जोंनि गेजेराव मानो होनबा दिनै नाफाम खौ मोनसे बिजनेस टाइपआव लायोब्ला बा फालांगियारि टाइप फालांगियारि ओ खालामनोबो जोङो मा मोनसे सुबिदा जानानै फैदों आरो। बा नाफामखौ जुदि दोरोङारि हिसाबै दोरोङारिखौ हमथाबनानै इयुननि थाखाय मा होनो ओ सिनायथि होलांनोबा जों मा खालामनांगोन नाफामखौबो मोनसे फालांगियारि महरै लायोब्लासो मा होनो बे रैखाथि मोनगोन आरो। नङाबा माने मा ओ
दानि सुबुंफोराथ' नाफामखौ बांद्राय सिनायला दङ होननानैसो मिथिगो न' नङा होमबा नोंथां बेफोर मोनफा मोनफा माने गोमालांनो नागिर नाय आरो जोंनि माखासे दोरोङारि दा दोरोङारि अनलाखौनो हमना ला नोंथाङानो बुंबाय दानि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे नङा होमबा मस्ला बेफोरखौ जों खांनानै जायोमोन नाथाय दिनैयाव सोर साबेसेया जायो नङा होमबा? बेबायदि आरो गोदो ‌ ओ अनला नङामोन बाथ' हाथासुनि हाबायानो जायामोन नङा होमबा? बेयाव रं होनो मोनामोन नङा होमबा? दा आथिखालावथ' बेफोरो मा होनो गोदोनि अनला संनाय आरो दानि अनला संनाय। माखासे फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनबा दानि दिनाव नोङो एवफ्राम साव फ्रामसो मा खालामो अनलाफोरखौ बेदरफोरखौ एवफ्रानानै लाग्रोयो गोदोथ' बिदि नङामोन ना। न' डाइरेक्ट होयोमोन होननानै जों मोनथिनो मोनदोंमोन आरो गोथावबो जायोमोन न'। जोंनि बिमाफोरा संनो होनाय बिबैफोरा संनाय नाथाय दिनै बे खौथ' जों नुला आरो मानो होनबा दिनै कालार होयो बिसोरो रं होयो। अनला ओंख्रियाव न' बेबायदिनो ला फा ओंख्रि संनो थां ओ थांब्लाबो मैद्रु सङोब्लाबो मा जायो दिनैनि दिनाव। बेदरफोरखौ एवना लानायाव मा होनो थाव होनायानो जायो आरो। बा मोनसे हेलदि माने देहायारि बेखौ जोङो मा ओ मोननो हाला आरो बर' समाजनि गेजेरावबो बांद्राय दोरोङा होनोब्लाबो दा गोदोनि सबायाइ ओंख्रि संनायफोरावबो बेबायदिनो जों माखासे सोलायनाय
औ-औ सोलायनायखौ नुनो मोनदों जोङो गोदो हमना ला गोदोनि -सुबुंफोराबा आबै-आबौमोना जोङो सबाय गायबानो माने जायोमोन आरो। ना आथिखालाव जोङो मा हासार होनायखौ नुनो मोनो रासायनारि होयि बा जोङो मा जायो साया माने जिखियानो आब आबाद जा बा फिथाइ-सामथाइनि आबाद जा बा माइनि आबाद जा रासायनारि हासार होबा मा बांसिन माने फि थाया थायो आरोखि ना आरो बेफोरखौ जानायनि जाहोनाव जोंनि सावस्रिया मा जालांदों लोरबां जादों। बा नोरजिया जादों बा बेराम जादों आरोखि गोदो गोदायथ' बिदि जे बो रासायनारि हासार होननाय जायामोना ओरैनो जायोम फिथ साम थाय हमना ला आबादफोरा ओंखायनो गोदो गोदायनि आबै-आबौमोननि सावस्रिया माने मोजां थायोमोन आरोखि। बेनो।
नोंगौ नोंथां। दा बेबायदिनो जोङो माखासे सोलायनायखौ नुदों। ओ बर' समासाव दा मेवाय मेवाइखौथ' मोनथिगौ जानांगौन ना नोंथाङाबो? मेवाइनि बागै एसे बुंजागोन आरो। ओ मेवाइखौबा माबायदि जायो दोनथुमनानै जायोमोन ना गोदो मेवाइ आरो थालिर फस्ला बोथोर लायै बोथोर जेरै- बैसागो बो थोराव जों मा जायो दिं खिया फस्ला नङा होमबा खुंखा बेफोर मोनफा-मोनफा दोरोङारिमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोर ओंख्रिखौबो मा नागिरनानै मोननाया एसे गोब्राब जानानै फैनायखौ जों नु दो मोनदों आरो दा हाजो ओनसोलाव दङ नाथाय बे फोरबो माने मा सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांनायनि जाउनाव। दिनै बेफोरो ओ जोबस्रांलांनो हमदों ना थाय बेफोरखो रैखाथि होनायनि समा जोंनि इयुन जोलैनि बिबान थाबाय आरोना नोङा होमबा नोंथां? नङाबा मोनसे समाव बेफोरो मा जागोन। जोबस्रांलाङोब्ला बिजाबावल' थायोब्ला नङा होमबा बेबायदिबा जोंनि हारिमुवा बा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि हारिमुवा मा जोबलांनायनि लामायाव थांगासिनो आरो दा फोरफोरनि रैखाथिनि बागै नोंथाङा माबाफोर एसे बुंनो हा हागोन नामा बा माबायदि रैखा खालामनांगोन बेफोरखौ
बेफोरखौ औ रै बेफोर बेफोरखौ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो खेरा दाफिनिया मा ना बेफोरखौ सुबुङा ओ, खायफाया मिथि मिथिया आरोखि ना सोरबा सोरबा मिथिया सोरबा सोरबा मिथियो जानांगौ खेरा दाफिनिया मा बा दाउस्रि आथिङा मा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलासै ना गोदो गोदाय बेफोरो अजस्त्रमोन मोननो थाङोमोन ओरैनो माने आथिखालाव जोङो बेफोरखौ मोननो थाङा। दा बेफोरखौ रैखा खालामनाया जोंनि सुबुं माहारिनि दायथ' आरोखि
अ, जोंनि इयुन जोलै सुबुं माहारिया बेफोरखौ दायथ' लानांगोन दिनै गोमालांनो हम फाय नङा होमबा नाफोराबो जेरै सें ना गोरि ना बा खुसिया गांजेमा एंखावरि बा सिंखावरि ना मा होनो बेखौ फोर माने मा मोनफा मोनफा गोमालांगासिनो आरो
औ आरो औ आरो बेफोर मैगं थाइगंआ दाखालिबोल' ओंख्रिल' नङा ना? बियो मोनसे देहानि सावस्रिनि मोनसे मोजां मुलि नङा होमबा? दा गोदो गोदाय नि आबै आबौमोनथ' बिदि बुंनो थाङोबा बिसोर डक्टार बेबायदि मोनामोन ना मानोना इमान डाक्टारनि बिगियानि इमान बे मोनसे समाव गोदो गोदाय मोनसे बेसाव इमान जौगानाय नङामोन नाथाय आथिखालावसो नाथाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोना मा खालामोमोन बिसोरनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसाद बि बिफांनि रोदा बिफांनि बिगुर बेफोरखौनो बिथांमोनहा मा खालामो मुलि बानायनानै बा मुलि बाहायोमोन आरोखि आरो बबे बेरामनि थाखाय बबे
दामा जोंना
औ-औ-औ दे होमबा उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन ना! औ औ जागोन दे दे दे